हेलौ अ नोंथां अ औ खोनादों नोंथां।
औ आं नोंथांजों औवानि सोमोन्दै औवानि बागै रायल्लायनो सानदों रायलायनो हागोन दा नोंथां?
अ हागोन हागोन।
औ दा औवा होनना बुंब्ला औवाखौ जों मा मा खामानियाव बाहायो? औ नोंथाङा एसे बुंना होलाय।
औवायाथ' ओ जोंनि माबा जिउ खुंनायाव मोनसे माबुंयो जेनेबा औवायाथ' जोंनि लाइफ जिउ खुंनायाव मोनसे बाहा गो जेनेबा जोङो औवाखौ बाय दि खामानियावनो बाहायो। आरो जेनेबा जेरै जोङो जिउ खुंनायाव जेनेबा माइरं जावनो थाखाय बा माइ माबाफोर खामनि थाखाय ओ सानद्रि दाला आरो ओ औ औ आरो दोंनि रावआव जेनेबा खिरखा आरो जेनेबा बो खिरखा बायदि बायदि माबायाव बाहायनाय जायो आरो जेनेबा
औ न' लुनायफोरावबो
फोरावबो बायदि खामानियाव बाहायनाय जायो आरो जों खोनानो मोनदों गोदोद दोरों गोदो आबै आबौमोना जेनेबा बादा ओ जेनेबा हस्पिटाल इफोराव गै समाव आरो गथ' जोनोम होनाय समाव औवा खाथिजोंनो जेनेब बा गथ' जोनोम होखांनायनि उनाव नारिखौ औवा खाथि जोंनो हास'नाय हास'यो होननानै जोङो मोनबुदों आरो।
औ।
उम। बेबायदिनो आरो मानसै गोथै मानसै गोथै गारनाय बायदिसिना आसार खान्थिफ्रावबो औवायानो मोनसे मेन। बै औवायानो मोनसे मेन। आगजुआ जे-जेनेबा जो। बायदि रोखोमाव बाहायो।
औ।
उम।
अब्ला बेबायदिनो औ। गोबां खामानियाव बाहायो आरो न'
ओ औ।
अब्ला आरो जों खोन्थानो हागोन नामा बुंनो हागोन नामा नोंथांआ आ ओ औवाखो आरो मा मा फुजाफ्रावबो बाहायो जेनेबा औवाजों मा मा बानायनानै आरो फोरबोफ्राव बाहायनाय नुनो मोनो नामा?
औवाखो फोरबोफोराव औ जोंनि बाथौ बाथौ बाथौ बाथौ जेहेबो बेयावबो औवायानो मेन। औवाखौ बाहायो। आरो औ बेरा बेरा बेरा दुंओ। आरो फोरबो आरो आंबो फोरबोफोराव बाहायनायखौ आं बारा मोनथि बांगा जेनेबा न'लेेज गैयाआरो नोंथाङा एसे मिथिगौ फोरमायना होदो,
औवा फुजाफ्रावलाय बे ओ बायदिसिना जोङो, माबा बानायनानै मा होनना बुङो फुजाफ्राव, फोरबो होनना बुंब्ला बैसागोआव बैसागुआवथ' थरखा दामनाय बे आगजुखौबोथ' औवानिनो बानायो, आरो दा हमनाला, बैसागो दा बेबायदिनो सिफुं सुनायफ्राबोथ' सिफुुंआ औवानि नो जायो। दा आरो बेनि अनगायैबो जोङो एसे नोंथाङा बुंनाय बायदि बेरा बाथौखौ बेरा दुंनाय बा हेबनाय औवाखौनो बाहायनाय जायो। आरो औवा औ औवा जोङो लेख खा बिलाइ दिहुननो हायो नङा होमबा,
अ अ
बेखौबो जोङो बुंनांगोन मानो होनबा औवानिफ्रायनो जाय बिजाबफोरखौ फरायना मोना बेफोरनो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो लेखाफोरखौ, पेसफोरखौ आरो बेबायदिनो गोबां गो थै गारनायफ्रावबो औवा बाहायनाय जायो, औवाफोरफोरखो गोबां बाहायो नोंथाङा, बुंनाय बायदि,
ओम
गोथै गारनाय गोबां औवा नांगौ, जायो बेफोरावबो आरो न' लुनायफ्रावबोथ' खुन्था महरै नङा होमबा खुन्थाफ्राव बेरा, ओदो बाहायनाय जायो आरो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा औवानिफ्राय जोङो मा मा बेस दारि मुवा हारिमुनि मा मा बेस मुवाखौ जों बानायनो हायो।
हारिमु
औ
नोंथाङा बुंनाय बादिनो जेनेबा बैसागुआव जों थ'रखा बानायो ओमफ्राय जोङो जों बाहायबाय थानाय जेनेबा बर' आइजोफोरा जेनेबा ना गुरनाय,
औ
गुरनाय ओ बर' हौवा जेनबा सेन सानाय,
औ बेफोरखौ औवाजों बानाय बानायनाय जायो। औ।
औ।
नोंथाङा फोरमायदो एसे
औ।
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों। औ मा होनदोंमोन? औ।
औवा
अ हारिमुजों सोमोन्दो होनना बुंङोब्ला जों जोंनि हारिमु दा बैसा-बैसागोनि रंजानायाव जोङो खरखाखौ बा
हेलौ नोंथांङा खोनादों ना? हेलौ नोंथां। हेलौ।